हेलौ नोंथां?
हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाबाय।
उम दा जोङो टपिकखौ बैसागोनि बागैनो लानोसै ना?
औ जागोन।
उम बैसागो बैसागो होनबाथ' मिथिखायो नंङा होनबा। बैसागोआथ' बर'फोरनि मोनसे फोरबो। एंगारहायै मोनसे फोरबो उम। होमबा आं एसे माबानि सावरायनोसैना बैसागोनि बागै ना
बैसागुनि सावरायदो औ एसे
रंजालि बोथोरनि बे रंजानाय बाजानायखौनो बैसागो बुंनाय जायो नंङा होनबा नोंथां? उम उम बैसागा जादों बर' हारिनि नागारायै मोनसे गेदेर फोरबो बर'फोरा जाय समनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खुंबोनो रोंबोदों बै समनिफ्रायनो बैसागो फोरबोखौ फालिबोदों होनना जों मिथिनो मोनो नोंथां।
बैसागो
दे बुंलाय नोंथां?
र र' नोंथां इसे अखा हाबाय दंमोनलै अखा खोरोमगासिनो दं। बैसागो रंजाथाइनि गेजेरजों मोनसे हारिनि हारिमुवा रोखा सावगारि बेरखाङो बिदिन्थि मरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दामनाय देनाय आसार खान्थि रंजाथाइ गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय मावनाय दांनाय बायदि बायदि जों बुंनो हायोदि बैसागो रंजाथाइ फोरबोआ बर' सुबुंमाहारिनि मोनसे जिउनां नेरसोन नंङा होनबा नोंथां?
अ' नोंथां अ
उम नोंथाङा आरो फोरमायहरनो हागोन नामा बैसागोनि बागै?
आं दे होमबा खिथानांसै खोनासंना लादो नोंथां।
ओं दे नोंथां।
आङोबो बैसागुनि बारै एसे बुंगोन।
उम नोंथां।
आं बेखौनो सानदों बैसागुनि बागै।
उम नोंथां।
दानिया बैसागुनि बागैनि बुंगोन आङो। दा दानिया बिजिरनानै नायनोसै बैसागुआ मा? बैसागु आरो बै बैसागि आरो बैसागु सोदोबा बोरै जाखो औ खोनासंनाला नोंथां बैसागुआ मारै मारै जायामोन आरो बबे समनिफ्राय बैसागु बैसागुआ बर'फोरनि गेजेराव नुजाथिफैखो बे सोंलुनि गेजेराव फिननाय नागिरनो थाङोब्ला आख' फाख' गोग्लैनो गोनां जायो बर' बैसागु आरो बैसागु मोननै सोदोबखौ बाहायनाय नुनो मोनो बर' लिरगिरि एबा बिजिरगिरिफ्रा बैसागु सोदोबजों जोनोमारि एनसेनि बागै दलाम बिजिरलांदों
बे बैसागुआथ' नोंथां बे जों गोदोनिफ्रायनो फैनाय
जोंनियाव गोदोबो दाबो बे आबै आबौमोना बे बैसागु समाव रंजायोमोन दासिमबोथ' रंजागासिनो बैसागुआव बे जोंनि गामियावथ' गोदोनि ओमफ्रायनो बे बैसागुखौ फालिबाय थायो दासिमबो फालियो आरो बे बैसागु समाव गोदो जेरै फालियो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ गोदोहायथ'
गोदोहायथ' नुनो मोनबावोसोमोननो ओ गामि गामियैनो खौसे रंजायोमोन
ओम ओम
नैबे गोदान मुगायाव एसेबाबो खम नुनो मोनो रंजानायखौ खिन्थु होनबाबो गोदोनि आसार खान्थिखौ लाखिनोबोगासिनो दङ आरो बैसागुआव दा नोंथांमोननिथिं मारै मारै रंजायो बैसागुआव
जोंनियावथ' रंजानाय बाजानाया गोदोनि बायदिथ' नोंलिया बिदिनो खमायबाय खालावथ' आरो गामि गामि जौसांआवसो खुंबोनाय नुयो खुंनाय नुयो ओम ओम नोंसोरनियावबो बिदिनो नुयो नामा?
जोंनावबो गोदो जोंनि गामियावथ' फार्स्ट बे बैसागु फांसनखौ फालिबोदोंमोन
ओम
दाथ' जेरावबो नुनो मोनसै दाथ' जोंनावबो गोदान मुगाजों गोदान मुगानि दा बैसागु रंजानाय नुनो मोनो बांसिन गोदोनि बे गोदोनि बे ओम बिबार माला सुलायलायनानै खर'आव खावख'नाय बेफोरबायदिखौथ' लासै लासै जोबलांनो हमजोबगासिनो दङ
उम
होनबाबो लाखिबोदों आरो बैसागुनि बे रंजानायखौ
ओम
खिन्थु एसेबाबो सोलायनाय नुबाय आरो दाथ' ओ फैलाबावबाय गोदान गोदान मेथाइजोंसो रंजाग्रा जाबाय गोदान गोदान दामनाय गोदान गोदान ओ गुबुन हारिफोरनि दामनाय देनायसोमबो रंजाग्रा जाबाय
ओम
खिन्थु गोदोहाय खुगा मेथाइ आथिखालाव गोदोहायथ' खुगा मेथाइजों रंजायोमोन बेबायदि दामग्रा दुमग्रा जेबो गैयामोन आरो। दा सोलायनो हमबाय लासै लासै
आंनि मिथिनाय बायदिब्लाथ' गोदो गोदाय बर'फोरा बैसागो फोरबोखौ दान मोनसेहालागै एबा से दानालागै फालिनाय जायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
औ
नाथाय आथिखालाव नुनो मोनला।
उम
आथिखाल मुगायाव स्नि सानालागै ल' फालिनाय खौ गाजा गोमजायै नुनो मोनो ओम नङा होनबा नोंथां ओम ओम ओम- बैसागो गोदो गोदाय बैसागोखौ ओम गोबां रोखोमनि फालिनाय जायोमोन जाहैबाय नोंथां
औ औ।
मोसौनि मानसिनि सैमानि बेनिफ्राय अमानि दाउनि हांसो फारौ आरो गुबुन दावमा दाउसा फोरनि आरो खुरमा जाथि बाय बागि लोगो लाजिनाय नोङा होनोमबा अम उम। दा मानसिनिखौनो आं एसे माबानि फोरमायनि नोंथांनि सिगाङा।
औ दे खिथालाय एसे मानसिनि सायावबाब माबादि दे
मानसिनि मोजांखौनो बेखौ उम सैथ्र दाननि जोबथा सानाव फालिनाय जायो। आबाद मावनानै रायजो जाबोनाय बर' फोरा आबाद मावनायाव गोनांसिन जानाय मोसौ मैसोखौ दिनैसिमबो फुजिनो
बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मोसौखौ माइनाव होनना सानबोदों। जायनि न'आव मोसौ गैया बेनि न'आव माइनावबो गैया होनना सानोमोन। बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव मोसौआ गोथार। बै दिनखालि न'खरनि मानसिफोरा एबा आबादारि लावखारफोरा फुङावनो सिखारो मानोना बर'फोरा फोथायनि सोरां दासिम उन्दुब्ला थाफ्ला जायो दा बेनिखायनो फुङावनो सिखारो आरो सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना लाबोना दोनफैखानाय लाव फान्थाव हालदै ओ फिसा फिसा दानफ्लेनानै आरो दिेग्लिथि बिलाइ ओ‌ बांग्रिखफ रायदों बिलाइ बायदिखौ औवानि थिंगलजों बानायना माला सुयो आरो मोसौ बोरमा फोरनाव मालाखौ गानहोनांगौ आरो साराय खिथु एबा जायखि जाया उम हांगार थायोब्ला बेखौ थालिर बिलाइयाव हुख'नानै थाव गुबैजों उम लागायना मोसौनि मोदोमाव फाख्रा-सिख्रा लगायो बेनि उनाव दैमा गाथोनाव थुखैनानै लाङो थुखैनो लाङो मोसौ थुखैनाय समाव लाव जा फान्थाव जा मेथाइखौ खनै खनै मोसौनि ओ बिखुङाव लाव फान्थाव हानायखौ सारनानै थुखैयो उम बिदिनो फालिनाय जायोमोन ओ उम मोसौ मोसौ बैसागोखौ उम-उम ओ बेखौ आङो उम बारा नुनो मोननाय जाला आथिखालाव ओरै गामि सिङाव हाबहैबाथाय नुनो मोननाय जायो ओरै टाउनफोराव थ' नुनाय जालानो उम-उम गामियाव थांब्लाथाय नुयो।
गामियावबो मोनसै आरो टाउनावबो नुनो मोनला बेखौ
उम बेनो
लासै लासै सोलायनो हमगासि
उम लासै लासैनो उम सावरायनो थाङोब्लाथ' गोबां दं नङा होनबा बैसागोनि बागै
आथो
उम।
जोङोथ' दा दिनै बिसिमानो थाथुमसै खोमा ना
अ दे नोंथां होनबा एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ना उनाव सावरायफिननोसै उम दे उम दे बिदिब्ला उम दे दोनथ'बायबाय उम-उम-उम।